हेलौ।
हेलौ नोंथां ओं।
खोनादोंना नोंथां हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा माब बाफोर मावो
नोंथां आंथ' दायो जेबो मावाखै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दङ।
अ होमबा नोंथाङा फ्रि ओम जागोन दा दसे समनि था
औ नोंथां प्रियानि दङ' आङो दायो।
अब्ला आं नोंनाव मोनसे खोथा सावरायनोसो फन हरदोंमोन नोंथां।
अ मा खोथामोन बेलाय नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिबा सावरायनोसै ना आङो बुंनोसो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथाङाथ' एसे आबाद मावखायै जानो हागौ।
औ मावो नोंथां।
एनैथ' मिथिखानो हानाय जानो हागौ नोंथाङाबो।
औ मिथियो नोंथां।
बाथ्रायानो बेबायदिमोन नै माने
औ।
माने देग्लाय साफत बागान गायदोंमोन बिगाबासे ओमफ्राय रबार बागान गोनबो दंमोन आरो दंनायालाय।
औ नोंथां।
बे रबार बागानखौ माने आङो दानफायजोबनाय जाबाय देग्लाय।
औ।
बिदिनो दस बिगासे रबार गायनाय दंमोन आरो।
औ।
मोजाङै हायासै नायनोबो हायासै आरो रबरआ दा बर'नियाबो। बिराद खसथ'माथो खामानिया। बेखायनो आं माने दानफ जोब्बाय देग्लाय लबार दंफांखौ। औ।
औ।
फुङावनो सिखारनानै आथा बरननांगौ हानांगौ आरो उम नोजोर लाखिबाय थानांगौ बे आथ था जमा खालामनाय जिथु हानानैखौ हानानै दंफांनि बे जमा खालामनाया औ। बिराद खस्थ' मोनना। नै हाया हाया मोननानै दानफाय दानफाय जोबस्राबाय आङो दंफांफोरखौ रबारखौ माने दस सोगामोन। ओमफफ्राय दा बे दानफायनाय थ' स्रां जाजोब्बाय हाया लांदां जाबाय। ओमफ्राय बे हायाव आङो मा गायबा मोजां जागोन दस बिगा हायाव आङो गय गायनोना बिदिनो फिथाइ सामथाइनि दंफांफोर गायजोबनोना आबादखौनो गायनोथाय मा नोंनिबा मा मोजां जागोन नोंथां आं मा गायबा मोजां जागोन
आंनि बायदिब्लाथ' जोंहा गयाबो गायजायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जों सापातखौबो गायनो हायो मानोनाथो जोंहा दा जेनेबा सापातनि गेजेरजोंनो जों गोबां रांफोर खामायनो हायो नालाय जोंहा दा बुंनो नो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव सापातआव गोबां फैसा दङ मानोना जों सापातखौ गायोब्ला सम नांगौ सापात गायनायावबो उन समाव जुदि बे सापात गायनाया मोजाङैनो जायोब्ला जुदि मोजाङैनो सो सोलियोब्ला जोंहा गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव लांनो फैयो मानसिफोरा आरो जों बेजों गावनि नांगौ जानाय खामानिफोराव एबा गावनो गावनि थाखाय नांगौ जानाय जों फैसाफोरखौ खामायनो हायो आरो आरो बेजोंनो लोग लोगोसे जोंहा गोबां एबा एसे बुरजा सापात बागान थायोब्ला जोङो बेफोरनो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव एबा नखरफोरखौ सालायलांनो थाखाय जोंहा गोरलै जायो दा नोंथाङा सापात एबा गयखौ गायनो सानगोन नोंथां
आङो नोंथां आंनो नोंथां माने जाहैबाय जाय माने आंनो बोसोरबा बोसोरब्रै बिराद सय बोसोरखौनो हमनो हाला बेबायदि बोसोराव आंनो माने इनखाम जथेस्थ होनाय बायदि खौ गायनो सानदोमोन आं
अ
जेनेबा गय गायब्लाथ बोसोरबैसो नांगोनथाय देरनो गया ओरैनोबाथ नोंनिबा नोंथां
औ गायजायो नोंथां
साहपात गायब्ला नोंथां बोसोरबैसे नांगोन आंनो
सापात गायनो ओरैनोथ आंबो बेफोरखौ बांद्राय मोजां मोनथिया नाथाय सापात गायनायाव थ एसे समानो नांगौ जायो जों खाजासिमाव एसे सम नांगौ जाहैयो आरो जोंहा दा सापातखौ जुदि नोंथाङा गायमारोब्ला एसे मोजाङानो जागोन मानोना जोंहा दा आथिखालाव सापातआव गोबां रांबो मोनो होननानै आं सिगाङावनो नोंथांनो फोरमायखाबाय आरो जोंहा दायो सापात होनोब्लाथ एसे सम लायो सापात गायनो थाखाय आरो नोंनो गिबियाव साहपात गायजेननो थाखाय एसे थाखा फैसाबो नांग्रोगोन
औ नोंथां औ ओ।
नोंथाङा जुदि दायो सापात गायोब्लानो मोजां जागोन मानोना दायो जुदि नोंथांनाव एसे एनै एबा रां दङ अब्ला नोंथाङा दायो सापतफोरखौ गायनो एबा गायनो थाखाय नोंथाङा दायो खामानिफोरखौ नोंनि हायावहाय मावजाग्रोसो नोंथां मानोना सापात गायनायावथ सम लायो। नोंथाङा उन समाव एसे एसे बोरायहैब्ला एबा एसे सेंग्रा समावहाय नोंथाङा माने नोंनि जिउआव गोबां मदद मोनहैगोन आरो दा जुदि सापातफोरखौ गायखायोब्ला। मानोना जोंहाथ' साहपातआव गोबां फैसा थायो नालाय। नोंथाङा उन समाव आरो बायदि एबा गुबुन गुबुन जायगायाव हा बायै बावनानै बे फैसाजोंनो आरो गुबुन जेरै गयफोरखौ नोंथाङा गायफिननो हागोन आरो गयाथ' खमैबो सय सत बोसोर लागोन बायदि बिदि मोनदांं मानोना टाइम लायो गयखौ देरनो थाखायबो। उन समाव आरो गयजोंबो गोबां रां खामायहैनो हायो। गय बागान, सफात बागान। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोर थायोब्ला मोजां आरोना मानोना जोंहाथ' गयजोंनो गोबां जोंनिनो जिउआव सोलिबाय थानाय बायदि बायदि मुवाफोर बानायो नालाय जेरै गयखौथ' जोङो जेनेब्ला फाननानै एबा गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव हरनानै जोंनिनो कम्पानिफ्रा बिदिनो बायदि रोखोमनि सफारि एबा बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर बानायो एबा फोनग्रा देलायग्राफोरबो बानायो। जांगौ गयफोरजोंनो दायो नोंथाङा गय गायबाबो मोजां जागोन। जैनेबा साफात गायबाबो मोजां जागोन दा नोंथाङा मायाव इन्टारेस्टिं दं एबा माखौ गायब्ला नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन एबा नोंथाङा माखौ गायनाय एबा फोनायाव गोरलैसिन मोनगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
अ नों बुंनाया जोबोद सैथो नोंथां आं ओ बहुत गोजोननाय थाबाय नों जे आंनो एसे बुजिना होबाय। बिदि बिदि गायब्ला मोजां जागोन होननानै दाथ' नों खोनानानै आङोहाय साहाफात गायनो लुगैबाय गोसो जाबाय नोंथां। मानोबा बेयो जथेस्थ' इनकाम औ मानोबा बेयो जथेस्थ' इनकामबो गोन बियो ओ उन जाादफोराव आरो बांद्राय समबो नां नांङाबालाय बांद्राय खस्थबो नांङा ओ लबार लबार लबार बागाननिफ्रायथ‌ बांसिनानो साबसिन बेयो साहाफात गायनाया आंङो दायो साब पाट गायनायखौनो नियन्त्रन लानांसिगोन लानाया बागानल नंङा आंङो बेलेग बिजनेसबो खालामनो सान्दों नोंथां आं ओ बिदिनो नआव म माने दाउ गन्द्रा बो बानायनानै बिदिनो लकेल दाउ ब्रा बुरजा फिनांगोन बायदि मोन्दों आं फिनो सानदों माने जेनबा ओमफ्राय आरो माने आंङो माब्रैसो अमा लाबोनानै फिसिनोबो सानदों अमा गनन्द्रा बाननानै।
औ
बिजनेसबो बानायनो सानदों आंङो अमाल नंङा आं आंङो हायोब्लाथ मानसि दोननानै बयलार फार्मबो खुलिनो सानदोंमोन ओ बे आंनिहा लबार दान ओंखायनो आं दस बिगायाव
औ नोंथांनि दाथ औ
बांद्राय जायगा जेबो नांनाय नंङा बियो बिगासे फोरानो थोगोन बियो बयलार फार्म खुलिनाय जायोब्ला
औ
आरो नायनो मानसि दोननोबो सानदों ब्रयलार फार्म खुलिनाय जायोब्ला।
औ
नायग्रोनोसै आंङो साफातखौ गायना नागिरसै ओमफ्राय बिदिनो साफात गायखांनायनि उनाव बेलेग बिजनेस बा अमा समा फिसिनाय जाबा बेफोरखौ मावनो नाजानोसै।
औ नोंथाङा दायो औ नोंथाङा दायो सापात फोरखौनो गायग्रोदो उन समाव जे नोंथाङा जे बुंदोंमोन इदिनो ब्रयलार फार्म एबा अमाफोर फिसिनो बेफोरबो जोबोद मोजां साननाय एबा जोबोद मोजां थांखि। मानोना जों जोंनियावथ' दा अमा बयलार बेफोरथ' गोबां रोखोमनि दाम जायो। जोंनि ओनसोलफोरावहाय आरो बेसेन फ्राबो जोबोद गोसा जायो नालाय। दायो जों गिबियाव नो लकेल दाउ फिसियोब्ला एबा फार्म बानायनानै जों जुदि लकेल दाउ फिसियोब्ला जोंहा गोबां मुलाम मुलामफा जायो मानोना जोंहा लकेल दाउनिफ्राय जों बिदैबो मोननो हायो। आरो बेफोरथ' लकेल दाउफोराथ' गोबां रोखोमनि जोलै बांहोबाय थायो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा दायो दसथा एबा माब्रै माबा नोंथाङा दायो लकेल दाउखौ जुदि दानिफ्रायनो फिसिनायखौ जागायजेनोब्ला उन समाव बियो गोबां बुरजा जाहैगोन आरो नोंथाङा बेजोंनो गोबां बायदि बायदि फोर बो मावनो हागोन बायदि बायदि रोखोमनि जों नोंथाङा बिजनेस खालामनो हागोन आरो दा अमा होनोब्ला थ' जोंनि जायगायाव एबा जोंनि ओनसोलाव अमायाथ' गोबां बेसेन गोसा।
औ गोसा नोंथां नोंगौ।
फिसिनो थाखाय नोंथांनो थाखाय नांग्रोगोन फार्स्टआवनो जेनेब्ला मोनसे गन्द्रा थायोब्ला मोजां जायो। मानो होनोब्ला जोङो अमाफोर सिफिनायाव अखा बांखा सानदुंफोरनिफ्राय जोङो बासिनो थाखाय गन्द्राफोर नांगोन अमा
नांगौ नोंथां औ नांगौ
अमायाथ' नों फिसिनोब्ला फार्स्टआव एबा गिबियाव नो नोङो अमा फिसाखौ बायग्रोनांगोन। एनि उनाव जोलै होनानै नों बिथाङा बे अमाफोरखौ बांहोनो बो हायो आरो दा नोंथांनि बायदिब्ला औ दे नोंथां होनलाय
आङो सानदों माने बुन्दि मानैसो बायनोसै सै बुन्दा माथामसो बायनोसै एरहोनसै मोजाङैथ' लुखागोन नालाय आं। गनद्राखौ बिदिनो बिजनेस खालामलांनो सानदों आं। अमानिखौबो ओ दा दानायाथ' एभेलेबलखा नालाय। दानाबो नङा आङो बिदिनो माइरं बस्थानै बस्थाथाम बायनानै रुनानै अफ्रिफोरजोंबो होजायो बि बिदिबो सानदों आङो दान नाल' होबो थाबा जानाय नङा। फाय बिदिनो थास' आलना बिदि हानानैबो न'नि खाथिनि खालानिखौ रुनानै संनानै होजायो। दैनि बेबसथाबो एसे जाखाबायानो। आं रायलायखाबाय दैना बे बेब'सथाखौबो। दा आङो खामानिखौ मावनांसिगौल' आरो साननानै दोनथ'दों। फैसा थाखा मिलायो बा आङो साफात गायगोरनानै बे ओम साइड बिजनेसखौ मावनो सानदोंमोन आरो। दा नोंथांनि ओमफाय आङो जोबोद मोजां खोनानो मोन बाय जोबोद मोज मोजाङै बुजायबाय नोंथाङा आंखौ साफात बागान गायब्ला लाबसिन जागोन होननानै थाबबो मोनथिगोन होननानै रां